औ हेलौ नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों ना नोंथां औ
आं आं मोनसे आयदानि सायावबो सावरायनो थाखाय फन हरोमोन दा आयदायानो जाहैबाय
औ नोंथां बुंनायसै नोंथां
बर'फोरा नाफोरखौहाय नाफोरखौहाय माबायदि हमनानै आरो सारनानै जायो आरो ना खोनादों ना नोंथाङा औ दा नोंथाङा जागाय औ बिथाङा जायगायजों बेनो होनना आंनि जागायजों दनोसै
औ नोंथाङा ना जागायग्रोदो नामा नोंथां
औ बुजिबाय दा गिबियावनो ना सारनाय आरो ना हमनाय बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेेरसोन नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुजों गोरोबफानाय बेबो मोनसे आसार खान्थि मावबो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
गिबियावनो जोंहा जेखाइ खबाय हेबनाय नानि थाखाय गिबियावनो सेन बानायनाय जे जे लुनाय बेफोरबायदि जोंहा अनेक रोखोमनि सिगां नांग्रोगौ जायो नङा होमबा नाफोरखौ हमनो। थाखाय सारनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
गिबियावनो जोङो मिथिनानै लाग्रोनांगोन जे जेखाइखौ जों माबेनिफ्राय माबोरैहाय मोनो बा माबोरैहाय बाना लायो। जों बेखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन। खबायखौ जों माबोरै मोनो सेनखौ माबोरै बानायो। जों एसे मिथिनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनिनो आं एसे बिदिन्थि होनोसै आरोना। जेनेबा गिबियावनो जेखाइ बानायनो थाखाय जोंहा औवा नांगौ जायो। औवाखौ लाबोनानै औवा खाथिजिरनानै जोङो जेखौ हेबो आरो ना खबायखौबो बिदिनो हेबो आरो आरो सेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो। गिबियावनो जोंहा नाखौ बर'फोरा बोरै हमो होननानै बुङोब्लाथ' अनेक रोखोमनि अनेक आदब खायदा दं आरोना नोंथां मिथिबायना
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि आदबफोरजों बर'फोरा नाफोरखौ हमनानै जायो आरो ना। दा बेफोरनि मादावनो आङो बे आदबफोरनि सोमोनदै एसे बुंथिना होबावनोसै नोंथांनो नाखौहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोदो गोदायनि समफोराव आरो दानि समावबो नुनो मोनो। बिदिनो माखासे सेवरा दालाय बा आ गय बिगुर बिनिफ्राय थुरि बिलाइ बेफोरबायदि आरो दंफां मुरा बेफोरखौहाय माने ओरैबायदि मा होनो दैयावहाय गारसोमनानै खाथल होयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बटल होनाय होननानै बुङो बेखौहाय बेखौहाय जेब्लानाखि ओ थामजि सान बा नैजिबा सान गाहाम माने सोमहाबनानै दोनो आरोना दंग'फोराव मा माबा मोनसे बिलोफोराव आरोना जेब्ला दैयाहाय जेब्ला दैयाहाय सान्दुंजों रानलाङै रानलाङै रानलांगोन। रानलांनानै जेबो दैया एसे फिसा जागोन बेखौहाय आलि थेनानैहाय नाखौहाय सारो आरो ना हमो आरोना बेबायदियैनो जाहाथे बे जाब्रा होनायनि जाब्रा माने जाब्रा मुरा बेफोर बायदि होनायनि जाहोनानो जाबाय माने नायाहाय बेवहाय जाब्राफोराव बा मुराफोराव हाबनानै थानो मोनो। मोजां मोनो जाहैबाय आरो थिग बेबायदिनो बिदिनो आरो खखाबो सायो नङा होमबा गोदोनि समफोराव खखाबो सोंनानै जोङो दै जिरि जिरि बोहैनाय जे दैसाफोरावहाय होथेनानै जेनेबा खखाखौहाय आलि बानायनानै सानानै दोनो। नाया जेरै हाब दै बाज्रिनायजों दावबोयो दावबोनायावहाय अखायाव हाबनाय थायो आरो खखा आरो सेन जै बे मोननैया सेम आरोना एखेयानो नाया औवा स ज हाबुङै माबायावहाय थाबथ'नानै ओंखारफिननो हायै जायो आरो ना। बेयावनो नाखौ जों जायो। आरो ओरैबायदि आरो जोंनि ओनसोलफोराव ओरैहाय जे सारनाय जे सारनायफोरावहाय जेब्ला माने गोदोनि समफोराव दैसा बा दैमाफोराव जि सारनो थाङोब्ला मोनाब्लि मोनाब्लि मोनाब्लि बा सफोर रहाय जाखाय मारा होनाय मोनसे मोदाय दंमोन आरो गोदै मिथिबाय नोंथां। जाखाय मारा बे जाखाय मारा मोरायाहाय ना सारहैनि सिगांनो नों स्राव सारफ स्राव सारफायो बिसोरो स्राव सारफा बेबो नोंस स्राव सारफायो आरो ना। जि बिदि साफाबाय होनबाथाय नाखौ आरो मोनला होननानै साननानै लादों आरो गोदोनि समफोराव माने बे गोदोनि फोथायनाय आर ना गोदोनि फोथायनाय बियो बिनिफ्रायथ' अनेक रोखोमनि जोंहा आदब खायदा नानि ना सानायनि आदब खायदाफोर दंबावो। दा बे आदब खायदाखौहाय नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै सारो आरो माबोरै मोरै माबोरै नाखौ हमो? बेफोरनि बारै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ
ना हमनाय होनोबाथ' नों जोंनि बर'नियाव गोबां दङ नोंथां। जेरै बुरुम सानानै ना हमनाय नङा होमबा नोंथां? बा जान बानायनानै ना हमनाय दोलफोर बोनानै नङा होमबा खोस्लिफान होनना बुङो जायखौ खोस्लिफानफोरखौ बोनानै ना हमनाय बा हेंङा जालफोर बानायनानै ना हमनाय बेफोरबायदि गोबां बब खायदाफोर दं आरो लोगोसे जोंनि आइजोफोरा जेरै ज जेखाइ खबाइ लानानै दैमाफोराव थांनानै ना गुरहैनाय, बेफोर जोंनियाव गोबां ना हमनाय आदब खायदाफोरखौ जोंनियाव नुनो मोनो। आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां जेरै ना गुरनाय होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि आइजोफोरा मा खालामो?
दैमाफोराव बहाबा बिलोफोराव बहाबा सान्दुं गोसा सं फुाव दै रानहांनाय बा ना जा ना आवनायलाबायनाय समावहाय मा खालामो नोंथां जोंनि आइजोफोरा थांनानै दैमाफोराव नाफोरखौ ज' ज' जानानै गुरहैयो आरो न' मोनथां जेख खबबाय लानानै जोंनि आइजोफोरा ज' ज' जानानै गुरैयो आरो ज' ज' फारि फारि फारि फारि फारि नाफोरखौहाय बे हाग्राफोराव थ थाङै थाङै लासै लासै गुरलांबाय थायो आरो नोंथां दा बै समावथ' ना गुरनाय समाव गोबां नाफोरखौ मोनोमोन जेरै सिं गि मागुर नास्राय बा ना बालाबाथिया ना मावा बा गांजेमा सिंखावरि बै समाव बेफोरबायदि नाखौ मोनोमोन आरो आरो बुंनो थाङोब्ला खबाइफा गाहाम मोननायखौ बै समाव खोनायोमोन आरो दाबो दाबो मोनो नोंथां नोंनाया नाथाय दिनैनि समाव ना गुरबाबो बेफोरबायदि इसेबां ना मोननायखौ माने एसेब्लाबो खम नुनो मोनसै मानो होनोबा नोंथां सुबुं सानखो बांनाय लोगो लोगोनो नाफो राबो लासै लासै जोंनि बिलोफोरनिफ्राय बा दैमाफोरनिफ्राय खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो ओ ना सारनाय जेनेबा जेखाइ खबाय खौनो होनना बुंबाय नोंथां जेखाइ खबाइखौ जेनेबा माब्रै बानायो बा सोर बानायो नङा होमबा नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथां जेखाय खबाइखौ बां सिनानो जोंनि गामि ओनसोलावहाय जोंनि आबौमोनखौनो बा जोंनि हौवा मानसिफोरखौनो बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै औवाजों बानायनाय नङा होमबा जेखाइखौ नङा होमबा नोंथां औवाफोरखौ जों मा खालामो ओ दानफायनानै फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा खाथि हेबनानै लाग्रोयो आरो नोंथां खाथि हेबनानै बेखौहायनो जोङो मा खालामो लासै लासै लासै फदबनानै बेफोरखौनो मोनसे जेखाइनि महर खालामो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो खबाइ होनना बुङोबा जाय खबाय ना लायो नङा होमबा नोंथां ना लाग्रााबो खबायखौबो बिदिनो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो औवाखौबो बिदिनो दानफायनानै खाथि फि सा फिसा फिसा हेबनानै फारि फारि मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसे आ मा होनो महर होनाय जायो आरो नोंथां दा बेखौनो जोंनि मानसिफोरा जेखाइ खबाइखौ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरानो जेखाय खबाइखौ बांसिन बानायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा आरो थिग बेबायदिनो नोंथां जेरै ओ ना लफायनाय नङा होमबा नोंथां ना बोरसि बोननाय होनना बुङो जायखौ जों खानस्रिफोरजों उरिफोरजों बा बेरेफोरजों हौवाफोरा मा खालामो ओ खबाय लानानै आरो लोगोसे मा होनो बोरसि दान्दा जायखौ होनो जों मोनसे दान्दा होनना बुङोबा औवाजों बानायनाय मोनसे दान्दा नङा होमबा नोंथां आरो बोरसि होनना बुंङोबा जाय जों ना हायग्रा बा नाखौ जोङो हायनानै बोग्रा बेफोरबायदि मोनसे बोरसि लानानै मा खालामो नोंथां नाखौ लफायनो थाङो आरो उरिफोर बा खानस्रिफोर बा बेरेफोर बा माबा मोनसे एम्फौ लानानै ना बोननो थाङो आरो दा बेफोरबायदि
नोंसिनिजोंहाय बाथाखौ होयोना होयामोन
औ नंगौ नोंथां थारैनो जों जोंनि थिं बाथाखौ होयो होनाया जों बुंनो थाङोब्ला जोंबो गोबां बाथा हो बोदों उन्दै समावहाय बाथाखौबो जेरै सेजौथा गाहाम नैजौथा गाहाम बाथा लाना नै नङा होमबा नोंथां बाथा लानानै मा खालामो जों बिलोफोराव थांनानै बा दैमा गिदिर गिदिर जेनेबा जाय दैमा हाग्रा दङ नङा होमबा नोंथां बेफोराव थांनानै मा खालामहैयो बिलोफोराव बाथा होयो आरो नोंथां जेरै बाथाखौ जों मोननै रोखोमनि होनो हायो जोङो सानावनो फैनानै होनानै सानावनो फैफिननाय आरो मोनसेया मोनसे होनना बुङो हर होबोनाय नङा होमबा नोंथां खर होबोनाय होनना बुङोबा जों बेखौ दान होनाय होनना बुङो ओरैनो नङा होमबा नोंथां जों मोना मोनाब्लि मोनाब्लि मा थांनानै मा खालामहयो बाथाखौ ओ हैयो आरो जेरै बे बाथायाव जों मा खालामो खानस्रि खानस्रिजों होयो आरो नोंथां बे बोरसियाव जों खानस्रि सोनानै होयो ओमफ्राय बे खानस्रि बोरसि बाथाखौ जों आोङो मा खालामो मोनाब्लि मोनाब्लि थांनानै बिलोफोराव गारसोमलाहैयो आरो नोंथां जिं जिं हाग्रा जिं जिं बा लांदां लांदां जायगाफोराव जोङो ख'ना ख'ना ख'ना जायगाफोराव जोङो बे बाथाखौ हैयो आरो नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामसै नोंथां बे बाथाखौ अखानायै जों जेब्ला फुङावनो आरो सोरांस्लाब मोनै बा सान ओंखारै समावनो जों थांनानै मा खालामहैयो बे बाथाखौ बोखांहैनो थाङो आरो नोंथां
औ
बे बोखांहाय समाव जोङो खबायफोर लांफानोसै बा सोरबा प्लास्टिकफोर लांफानोसै बे समाव माव थांनानै बे बाथाखौ बोखांनानै लाबोयो आरो नोंथां
फारि फारि फारि फारि फारि जे जायगायाव होदोंमोन बे जायगायाव थांनानै जोङो बे बाथाखौ लानानै फैफिनो आरो
औ
ओ थारैनो नोंथां जोंहा समाबो गोबां जाबाय नोंथां जोंहा एसेल' समनि गेजेराव ना सारनायनि फारसे ओ फोरमायजोबनांगौया गोरलै नङा नङा होनबा नोंथां
औ नोंथांजों रायलायनानै गमजों रायलायनानै जोबोद औ आ नोंथांजों थांनानै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिदिब्ला जों दोनथ'नोनोसै नङा होनब्ला नोंथां
औ जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां